खोनादों।
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
बिदिबा जों दिनैनि टपिकखौ बर'फोरनि आबाद मावनायनि सायाव सावरायनोसै। जागोन ना नोंथां?
जागोन नोंथां बिदिब्ला औ नोंथाङानो माबाग्रोदो जागायग्रोदो।
औ जागोन नोंथां दा बर'फोरा आबाद गाहाय होननानैथ' जों मिथिखायो नङा होमबा नोंथां बर'फोरा आबाद गाहाय सुबुं
औ नोंथां
औ गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा आबाद मावनानै जाबोग्रा हारि दा बर'फोरा बुंनो थाङोब्ला फारि गिबियावनो जोङो माइ आबादखौ बुंनो हागोरो आरो माइ आबाद खौनो बांसिन मावनानै जाबायनो गोदोनिफ्रायनो मावनानै जाब जाबोनाय नालाय बर'फोरा
औ
माइ आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि माइखौ जों मोननो हायो जेरैहाय रन्जित आसु माइब्रा माइसालि आमफाख्रि बावा माइ हाइजं परिमल जोसा आरो गोबां दं आरो बेबायदिनो नै बिसोर मा होनो परिमल माइसालिफोरखौहाय जों दा बारा गायनायखौ नुला गोदोहाय गायनायखौ जों खोनायोमोन आरो दा बांसिन बांसिनानो जोङो बांसिनानो जोङो रनजित माइब्रा ज फोसा बावा आमफाख्रि बेफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनसै आरो आरो बेनि अनगायैबो दाथ' गोबां गोदान गोदान नाम ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
गोदान गोदान माबा जादु माइ माबा माबि होनलायलायनाय गोदान गोदानखौ दा बर'फोराबो फोनो हमबाय आरो दा औ माइ माइ आबादनि फोनाय एबा गायनाय माबाखौ आं एसे खोन्थानोसै माइखौहाय औ माइखौहाय बर'फोरा सिगांनो मा होनो माइज्लि होननानै बुङो जायखौ खोथिया फोनो थाखाय माइज्लि सोमनानै दोनो गायनायनि सिगां जेनेबा अबे माइखौ गायनो बे माइखौहाय माइज्लि सोमनानै दोनदो आरो नायज्लि सोमनानै दोनखांनानै खौ औ खोथा फोनोसैबा खोथियााबनायनि साननै सिगां बेखौ हरनै सिगां बोखांनानै दोननानै हल र बेरखाङोखौ फोनाय जायो आरो ओमफ्राय फोखां फोनानै जेब्लााखोथायाया एसे थ जायो अब्ला बेखौ फुैहाय गायनाय जायो गायनाय हायो जोङो फार्स्ट नो औहाय हालेवनानै लानाय जायो बेखौ जोङो फिनब्रै हालेवो
औ
फिन औ ट्रेक्टर नङाबा नांगोलजोंहाय हओरैहाय हालेवो दाथ' बांसिनानो मोसौजों हालेवनायखौ जों नुनो मोनला नांगाल मोसौजोंहाय जोङो दा ट्रेक्टर औ ट्रेक्टरजों बांसिन हालेवनायखौ नुनो मोनसै आरो
उ
बिदिनो सिगां एबा फिनसे हालेवखौ खारनाय होननानै बुङो ओमफ्राय बेनि उनैखौ सेकेणड टाइमनिफ्राय सामोर होनाय ओमफाय बे उननिखौ थार्द टाइमनिखौहाय बर' होनाय आरो लास्टनिखौहाय फोमोननाय होनना बुङो आरो फोमोनखांबासो जोङो बै फुनानै लानाय खोथियाखौहाय जों फोमोनखांबासो गायनो हायो आरो
दा बेनिफ्रायनो बिदिनो माइ आबादखौ मावो ओमफ्राय बेनिखायनो जों माइरं मोननाय जायो द दा बे बेायनो बर'फोरा माइ आबादनि अनगायैबो गोबां आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो बावयो जेरैहाय ओ मा होनना बुङो बेखौ फाथो आबाद फाथोखौबो बर'फोरा मावो फाथोखौ सैथ्र' बैसागआव फोनायखौ जों नुनो मोनो आरो फाथोनिफाय जोङो गोरलैयावहाय बिनि बिलाइ खौ ज हायो ओंख्रि फाथो दोलो फाथो एवनाय जानो हायो आरो आरो बेनि बिलाइखौहाय खानानै जोङो नारजि फोराननानै नारजिबो जानो हायो दोननानै राननायखौ बेनि उनावहाय ओ फाथै सिनायबो मोनो बेनो फाथो दुरुंबो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायै द अ जोआ बेसर बेसर आबादखौ जोङो आसिन दानाव फोयो औ बेनिफ्राय जोङो बेसरखौहाय गोरलैयाव जों मैगं जानो हायो बेसर मैद्रुफोर ओंख्रिफोर जानो हायो
बेनि उनाव जबो फिथाइया थायोब्ला बे बेनिफ्राय थाव दिहुननायखौ जों नुनो मोनो जायो आरो नङा होमबा नोंथां? ओमफाय बे औ बेसरनि बेनि साबाखौहाय जोङो खारै खालामनायखौबो नुनो मोनो बर'फोराथ' गाव गाव खारै बानायना जायोना बेनि बिगुरखौहाय
नोंगौ नोंथां
औ साव खारै नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो दङ जोंहा सबाय सबायखौबो बर'फोरा आबाद मावो ओमफाय बिनि द बिनि अनगायै दङ सिबिं सिबिंखौबो आसिन गोदानाव खुबैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो सिबिंनिफाय दङ जोंहा दालि दालि आबादखौबो मावो बर'फोरा बेल्ल' नङा बेनि अनगायै गोबां आबाद मावबावो जेरैहाय हालदै हाइजें मागा फिसि देमसि जुमखामा बाद खुसेर आबाद गम आब गोराहाय बांसिन आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना फ्राय नुनो मोनबानो गुबुन हारिखौसो मोननायखौ नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ ब
नोंगौ नोंथां दा बर'फोरनियाव बारा नुनो मोनला औ
बेनो बर'फोरा आबाद मावनाया बेनि अनगायैबो गोबां दंबावो बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया दा गोदान गोदान माबा माबा ओंखारबायनाा गोदान गोदान आबाद बेफोरखौबो मावनाय खौ जों नुनो मोनो आरो औ दा नोंथाङाबो ओ बर'फोरनि आबाद मावनायनि सायाव इसे फोरमायदो नामा नोंथां
जागोन नोंथां नोंथाङाथ' बर'फोरनि आबादनि सायाव मोजाङैनो बुंलांबाय जे बर'फोरा माबोरै माइनि बै माइज्लिद गाहाइयै नोंथाङा बुंनाय बादिनो बर'फोरा बयबो बांसिनानो आरोना बांसिनानो होनजायो आबाद मावनानैनो जायो। आबाद मावनानैनो गावनि जिउखौ खुङो। बिदिनो बर'फोरा माइ बेसर सबाइ बेजों लोगोसे बायदि बायदि मैगं थाइगं बिदिनो खुसेद आबाद जंखाम आबाद बायदि रोखोमनि आबादखौ मावो बुंनो थाङोब्लाथ' बिदिनो बिजाबफोराव गुबुन गुबुन लिरगिरिफोरा बुंबोनाय बादिब्लाथ' बर'फोरा खारलुं आखुनिमोन नामा। बिसोरनि खारलं आखुआ जाबाय बिसोरो मा आबाद मावनो थाखाय मोजां हा नागिरनानैनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम खारोमोन। दा बर'फोरा माइ आबादनि बेलायाव बिदिनो आसु माइ, माइसालि माइ, बावा माइ, बेफोरखौनो बांसिनै गायो आरो नोंथाङाबो गोबां माइनि मुं बुंलांबाय। बिदिनो बर'फोरा आसु माइनि आबादखौ फागुन चैत्र दाननिफ्राय जागायनानै आरो बिदिनो आसिन कारतिक हालागै मोनहैनाय जायो मावनानै। जेब्ला बिदिनो दैज्लांआव बबेबा जायगायाव माने बबेबा दुब्लि फोथारफोराव दै बांद्राय थानानै माइ गायजायै जायोना बैफोरबादि माइ गायजायै जायगा फोराव बिसोरो मा बावा माइनि आबादखौ फैयोनो मेसेङावनो फोनायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
बिदिनो बर'फोरा माइ आबादनि अनगायैबो बोसोरनि थाखाय थोजासे माइखौ बाख्रियाव दो नखानानै माखासे मानिखौ फाननानै फालांगिबो खालामो आरो। आबाद मावनायजों लोगोसे लोगोसेनो बिसोरो मा बेफोरखौ फालांगिबो खालामो। गोदो गोदायहायथ' बर'फोरा माइनि आबादखौ बयबो बांसिनै मोसौजोंनो हालेवोमोन नोंथाङाबो बुंबोखादों दहाय बयनिबो न'खराव बिदिनो। मोसौ गलि मोसौ बिदिया थाखायोमोन। नाथाय आथिखालाव मा ट्रेक्टर बिदिजोंनो बांसिनै हालेवनाय नुनो मोनसै आरोना। मोसौ नांगोल बेफोरजों मा खम नुनो मोनबाय आरो। बिनि अनगायैबो आरोबाव गोबां गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन बिदिनो बिगियाननि दिहुनथाइ ओंखारबावबाय जाय जों माइ गायनोबो हायो माइ हानोबो हायो नङा होमबा।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बिदिनो माइ आबादनि अनगायै बर'फोरा न'नि बारि बागानफोराव लाइ, लाफा, मुला, आलु, जोगोनाद, खुमब्रा बिदिनो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंनि आबादबो मावो। ओरै जोंनि जायगायाव थ' माइ आबादखौनो बांसिनै मावनायखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसे जुखामनि आबाद ओमफ्राय खुसेरनि आबाद आरो बिदिनो न'नि बारिफोराव मैगं थाइगंनि आबाद बेफोरखौनो मावो आरो। बेफोरखौ मावनानै मा गावसिनि न'नि थाखाय गोनां जानाय औ। दोननानै माखासे मानिखौ मा बिसोरो हाथाय बाजारफोराव फाननानै फालांगिबो खालामो आरो रांबो खामायो माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो
औ नंगौ नोंथां।
अब्ला नोंथांमोनहालाय मा माथो आबाद मावो। नोंथांमोननि न'आव
औ जोंहा बेबायदिनो बांसिन आबाद मावनायाथ' माइखौनो मावाय जायो गिबियावनो माइ आबादनि अनगायैबो
खोथ' बयबो माव
बयबो औ फ्रायानो मावखायो माइ आबाद अनगायैबो जों औ बिदिनो सबाय बेसर सिबिं दालि बेफोरखौ मावनाय जायो आरो नोंथां बेनि अनगायैबो बारिफोराव बेबायदिनो नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदि फिथाइ फि सामथाइ मा होनो मैगं थाइगंफोरखौहाय आबाद मावनाय जायो बिदिनो जोगोनार लाव फान्थाव बेफोरनि आबाद मावनाय जायो आलु बेफोरखौ न'आवनो गायनाय जायो
बयनिबो नख'राव बे फोरो थाजोबखायोना नोंथां औ
बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथां माबाखौ बे टपिकखौ सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय
नोंथांनिसो औ